ओं दे।
अ फ्रियावनो दंथयोना खोनादों
अ खोनादों खोनादों।
अ होमबा न'आव फिनाय एसे जुनारनिबा- हो न'आव फिनाय एसे जुनारनि बागै एसे सावरायजागोन
अ सावरायजागोन दे बुंलाय।
दे होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो न'फ्राव मा मा? जुनार फिनाय जायो आरो मारै मारै फिनाय जायो बेफोरखौ
न'आवथ' जोंना फिसियो होनबाथाय मोसौ फिसियो अमा फियो ओमफ्राय बोरमा फियो ओमफ्रायथ' बायदिसिना बायदिसिना जुनारनि बादै जेनेबा जों गुबुन बुङोबा दाउ हांसो बेनिफ्राय फारौ बायदिसिना फिसिनाय जायो आरोना दाउ फिसियो ओमफ्राय नङा होमबा? दाउ दाउ फि नाय जायो जुनारनि बादै अ
दे बुंलाय औ खोनादों बुं
जों बांसिनै दा नायोब्लाथाय ओ दाउ, अमा, बोरमा मोसौ बेफोरखौनो फिसिनाय जायो आरो ।
अ
उम
मोसौ मोसौ फिसियो आरो होमबाना नोंस्रा?
सौ फियो औ मोसौ
अ औ इफोरखौ मा मा जा जोंहा जोंहाथ' गैया गैनाया
ए बोरमाबो गैया
बोरमाबो गैया दाउ अमाबो गैया दाउ दङ ओंहो
दाउखौ जानो आन्था दङ आरो
औ जानो आनथा दाउल' दं
ए मोजां जाहाना अमा गैया खिन्थु ना दों । जों मोसौफोरा दङ आरो । मोसौ दङ बोरमा दङ दाउ हांसो दङ बेखिनानो आरो फिसिनाय होनबाथाय ।
एम बे मोसौफोरखौ मा मा जाहोयो ना गांस सोल' जाहोयो ना? दानाफोर होयो इफोरखौ एसे खोनथा
अ मोसौखौ मोसौ जों दा नायोब्ला बांसिन जोंनिया गांसोखौनो जाहोयो बेनिफ्राय गांस बिनि बादै ओरैनो मालाबा मालाबा बेफोरनो दा ना नङा ओरैनो गुन्दैफोरखौ जाहैयो आरो गुन्दै होनबा मोन
अ बे माइरं गुन्दैखौनो बुंदों दा
अ अ बे
अ अ
बेफोरखौनो जाहोयो बेनि बादैबो ओ मा होनो ओ जेब्ला जोंनि गांसोफोरा जुदि जेनेबा नैफोराव एसे खस्थ' जायो नालाय दा दैज्लां बोथोराव बे समाव माने बै जिगाब जिगाबफोरखौ जाहोनाय जायो आरो अ' जिगाबफोरखौ जाहोयो जिगाबफोरजों फिसियो बिनो बोरमानियाबो सेम बेबायदिनो गांसो गोसोजोंनो फिसियो ओरैनो न'आव फिसिनाय नालाय ओंखाय बेफोरबायदि दानाफोरखौ बाहाया आरो बांसिनै दानाफोरखौ खम बाहायो दंफां बिलाइ दंफां बिलाइफोरखौ जाहोयो खोनादों खोनायाखै आं नोंथांनिखौ खोनादोंना? आंनिखौ खोनादोंना हेलौ